औ नोंथां
खोनादों
औ खोनादों
खबर मोजां ना
औ मोजांङानो आरो नोंना?
उम मोजांङानो दासान्दिलाय आंनाबो दे दाना होनबा जों मेन दे बेआव फैनिसैना ओ देनै मा खौ लानो फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनोसै नामा ना नोंथां
औ जायो
जायो दा जायो दा।
औ औ जायो।
उम उम दे होनबा नोंथाङा बुंदो
औ फिथाइ सामथायाथ' गो बां रोखोमनि थायो दा जोंनि नि फिथाइ सामथायाइनि बागै माने जों ओ फिथाइ सामथाया जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनां बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होलाय।
उम फिथाइ सामथाइाथ' आं एसे मोननाय बादिब्ला फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो आरोना जानाया।
औ
फिथाइ साम उम ओ जेरै फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायोबा जोङो फुं समाव जानांगौ आरोना फुं समाव जाबाथाय फुं समाव फुं समाव जाबाथाय माने भितामिनफोरखौ मोनो ओमफ्राय उम बारतानि उनाव जायोबा बियो बे फिथाइखौ जायोबा बे फिथाइया माबा भितामिनफोरा मोना आरोना बेखौ जानबुं जानाय हिसाबैसो जानाय जायो फिथाइफोरखौ भिटामिनफोर मोननोबा फुं समावनो बार'थानि सिगाङावनो जानांगौ आरो ना आं मि थिनाय बायदिब्ला आरोना बेनिखायनो ओ दालासिमथ' जा मेर्ला फिथाइ सामथाइ जाबाय जानाया फुं बाहागोआवनो जादों ओमफ्राय बेनि बा जानबुं हिसाबैसो जाजानाय जायो नालाय
औ
उम थालिर, आपेल
औ
फिथाइ सामथाया गोखैबो थायो नालाय
औ गोखैयाबो माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो मानोना ओ बिनि थाखायबो माखासे बेमार आजारफोरा खारो नालाय ओ बिनिखायनो जों फिथाइ सामथाइ फोरखौ जानो जानाया गोनां
उम नंगौ
माखासे फिथाइ सामथाइफोरनाव ओ गोबां भिटामिन थायो जेरैबायदि भिटामिन दि भिटामिन सि बेफोर माने देहानि थाखाय मोजां आरो बे फोरखौ जोङो फुंनि समाव जानाया देहानि थाखाय बिराद मोजां जायो।
उम गोखैआवथ भिटामिन सि थायोदां नारेंफोरावथ ना नोंथां
औ औ
उम आरो दालिम फिथाइफोरखौबो जाबाथाय देहाया थै जायो थै बारायो होननाय खोनादों माथो नोंथां
औ औ नोंगौ।
उम जानांगौ फिथाइ सामथाइखौ।
औ।
नोंसोरनि गामियाव मा मा फिथाइ सामथायाइनि दंफा- बिफां लाइफां दं नोंथां!
जोंनि गामियाव थ। थाइजौ ओ खान्थाल ओ। खमला आरो। लिथिखु आरो लिसु थालिर बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो नोंसोर नि जायगायाव
जोंनियावबो दा जोंहानावबो दङ जोंहानावथ नआवनो खान्थाल दंफां दङ थाइजौबो दङ ओमफफ्राय बिथिं थालिराथ थाखायो नालाय जायनाव बो ओमफाय इथिं खाथि खाला दङ दंनाय ओमफाय जोंना दा दैज्लांनिबो माबा बे समाव नैबे बोथोरावबो मावनाय तरमुसबादि फोराबो दङ दंनायालाय
औ गरम बोथोरावथ बे थरमुस आबादखौ बांसिन मावनाय जायो।
उम बांसिन मावनाय जायो। बेफोराव उम थाब जोंनि गामियाव खार खाथियावनो मावो उम न' खाथियावनो बिराद मावनाय दङ नालाय बेफोरखौ मोनस जायो मोनजानायालाय ओमफाय आनार फोराबो थाखायो नालाय।
उम।
उम नोंथांमोनखैलाय आनारसफोरखौ बोरै माने थाइसेयाव बोरैहाय फानो?
जोंनि जायगायाव थाइसेयाव इदिनो गिदिर गिदिरखौ नायनानै इदिनो जौसेसोआव फानहरो। आरो नोंसिनिखै माने जोंनि जायगायाव ओ आनारसफोरखौ फाननाया आरोना इदिनो साइजखौ माने बेनि महरखौ नायनानै जेनेबा फिसाबा बेखौ बाजि रांसोआवओ फानहरो आरो गिदिरबाथाय जौस से रांसोआव फानहरो। ‌
उम।
आरो नोंसिनिखै?
जोंनिखैबो इदिनो ओ दालासिम आं बायनो मोननायाथ' बाजि रांलासिमल' बायनो मोनदों बेनि गोजौआवथ' बायनायालाय बायफेराखै आरोना जोंनि जाय गायाव इदिनो बाजि ब्रैजि बिदि आरोना। बेनिफ्राय गाहायावथ' मोननाया मोनखाया नालाय। खौबो।
औ मोना।
नोंसा न'आव माबाफोर इदिनो आरो फिथाइ सामथाय माबाफोर मावबावो?
औ जोंहा न'आव माने लिसु दंफां दङ ओ फांनै फांथाम दङ दा बेखौ माने जेब्ला बिनि थायनायनि समा फैयो अब्ला बेखौ माने खानानै बाजाराव लां नानै फानैयो
उम।
आरो मोन मो मोन से माने बे फिथाइखौ ओंख्रिबो जायो आरो बेखौ माने गो ओरैनोबो जायो फिथाइ बेयो थाइबें होनो थाइबें आरोना बेखौ माने जोंहा न'आव ओ बेखौ माने बोसोरफ्रोमबो जोंहा न'आव गायबाय थायो। ओमफ्राय दा बेखौ जोंङा ओंख्रिबो जायो आरो ओरैनोबो जायो आरो बे खौ जोंहा मा होनो हाथाइयावबो फानहैयो।
उम थाइबेंआथ' मोजांना उम माबा उदैफोरखौबो थान्दा देहाफोरखौ थान्दा खालामना लाखियो नालाय
औ आरो आंनि मिथिनायाव बे माने थाइबेंआ जोंनि स्किन माने जोंनि महरनि थाखायबो मोजां आरो।
उम।
औ आरो नोंसोरनियाव मा मा आबाद मावो थाइनि आबाद?
ओम फिथाइनि आबाद जोंनावथ' बिदिनोसै बाराथ' फिथाइनि आबाद बिदिथ' मावनायालाय जोंनियाव मावनायथ' गैया आरोना ओम फ्राय बायनासो जायो नालाय हाथायफोराव हाथाय बाजारफोराव बायनानै स्लाबाय आरो आरो जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायावथ' आरो आपेलफोराबो जाखाया नालाय।
औ।
उम।
बैग्रि आबादाबो बिराद मोजां उम माने बैग्रि आबादनि गेजेरजोंबो जों बिराद रां खामायनो हायो बैग्रियाबो माने
बैग्रियाबो गो गोबां रो माबा गोबां गोबां किसिमनि थायोना बैग्रियाबो।
औ।
उम।
जोंनि जायगायावबो बैग्रि आबादखौ मावनाय जायो।
उम।
औ
बैग्रि फिथाइखौथ' दा समाव मोनोना मोनाथाय नोंथां?
दा माने इनिया थांग'बाय गैला माने औ।
बन बै ग्रिना मा होनोलाय? उम।
दाबादि समावथ' बेनोसै खान्थाल थाइजौ ओ आनार'स औ आरो बे लि थिख'ना मा होनो?
बेखौबो बेबादि दाबादि स समावनो मोनो।
ओमफाय जामु मा होनो?
औ औ।
जामुवाबो दाबायदि समावनो नाङा फिथाइ थायोदांना?
औ दाबादियावनो थायो आरो जाहानावबो दङ बियो। ओ आरो बेखौ सोरबा सोरबा माने हाथायावबो लांनानै फानहैनायखौ आं नुदों आरो।
उम जामुआबो गोबोन गोबोन माने मोननै रोखोमनि थायोदां ना?
औ।
मा होनो इखौ खख्ला जामुबो होनो ओमफाय खाला जामुबो थायोदां ना नोंथां?
ओं ओं औ नंगौ।
नोंथाङा अबे मोनसेखौ जानानै मोजां मोनसिनो?
आङो बे खख्ला जामबुना मा होनो?
ओं ओं
बेखौ माने आं मोजां मोनो आरो। आरो नोंथाङा?
आंबो इखौनो जानानै मोजां मोनो जानायालाय।
औ माने गोदै जायोना बियो।
ओं गोदै जायोथ' आरो। ओमफाय नो खान्थाल खान्थाल फिथाइनि बेगरफो ओ बेगरखौबोथ' जानो हायो बाथोन साथोन ओंख्रि।
औ नंगौ। बे खान्थालखौ जोङो फिथाइखौ जा नानैबो बिनि बेगरखौ जोङो फोरानना दोननानै उनाव ओंख्रि बा बाथोनबो जों जाना
उम खानानो मो खोनानो मोननायावथ' खान्थाल बेगरा बो मोजांनो जानो।
औ।
आरो देहानि था खायबो मोजां नामाथाय, मानसिफोरा बा गुबुन जायगायावथ' बायनाबो जानाय खोनायो माथो।
औ नोंगौ
उ ओमफाय नोंथाङा दासान्दि जागासिनो दा थाइजौ खान्थाल जागासिनो दा?
औ दाबायदियावथ' बेनेसे बेनोसै बोथोरा बे थाइजौ खान्थाल जानाय।
ओमफ्राय गुबुन थ' आरो खमलाफोराबोथ' दा बायदियाव थायानो नामाथाय?
दाबायदियाव औ आरो बे जुमब्राफोरा दाबायदि माने दाबायदियाव थायो माने ओमफ्राय माने दाबायदियाव जानायनि
दास उम दास जानायनि सम नंथ'या दा।
जानाय जाथ'वाखै।
नंगौ नोंथां। नोंसानावबो दङ जानांगौ जुमब्रा दंफाङा?
औ औ जाहानाव जुम्ब्राया गोबां रोखोमनि दङ जाहानावबो मोननै रोखोमनि दङ माने गिदिर जार आरो मोनसेया मिथा मरि होनो। बे मोनसे
ओ नोंगौ ना
औ। दे होमबा ना।
दे होनबा नोंथां दोनथ'नोसै ना।
औ दे नोंथां औ।